अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दं नोंथां जिरायगासिनो।
अ बिदिब्ला नोंथांजों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायजागोनना औ बिदिब्ला बिफां लाइफां होनोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं बिफां लाइफां नुनो मोनो।
औ
खायसे लाइफांफोरा जोबोर गिदिर गिदिर आरो दालाय दासा गोनां आरो गिदिर लाइफांखौ दंफां दङ जेरैबायदि थाइजौ खान्थाल साल सिगुन गाम्बारि आवजार बायदिफोरा गिदिर फिफां आरो
औ
बेबायदिनो खायसे लाइफांफोरा गाहाय आरो दाालाइ दासा थुबजा महरनि
औ
बेफोरबादि लाइफांखौ जायराब लाइफां बुङो आरो
औ
जेरै बादि आदि दिगा थुंखु बैग्रि सेवरा फानथाव फानलु बायदिफोरा जायराब लाइफां आरो
औ
बिदिनो माखासे लाइफांफोरा दालाय गैया थों गोथों गोजौल' जायो
ओम
बेफोरनो जाबाय गय साव गय खेजुर नालेंखर बेबायदिनि बेबायदि रोखोमनि लाइफांखौ थों गोथोंल' नुनो मोनो आरो
औ
माखासे लाइफांफोरा हाजों सिथाबनानै थायो।
औ
बे लाइफांखौ हाग्रा बुङो
औ
जेरै दाबसा दुब्रि दोल खासि बायदिफोरा हाग्रा आरो
औ
बेबायदिनो माखासे लाइफांफोरा थोंगोर गसंनानै थानो हाया
औ
बेफोरो मालायनि सायावसो मानलानानै थायो।
औ
बे रोखोम लाइफांखौ बेन्दों बा मानलाग्रा बुङो आरो
औ
जेरैबायदि जिंखा खुमब्रा जोगोनार थाइबें बायदिफोरा मालायनाव मानलानानै थाग्रा लाइफां
औ
आरो माखासे लाइफांफोरा फिथाइ थायो आरो मा माखासेया फिथाइ थाया
औ
बिदिनो माखासे लाइफांफोरा बिबारबो बारो आरो माखासेया बारा
औ
बेबायदिनो माखासे लाइफांनि बिबारफोरा जोबोर समायना जायो आरो बिबार बारियाव बेबायदिनो बायदि रोखोमनि बिबार समायना बिफांफोरबो थायो
औ
आरो खायसे लाइफांफोरा बिबार बाराब्लाबो बिलाइखौ बिबार बायदि समायना नुयो आरो आरो खायसे लाइफांनि फिथाइफोरखौ मानसिफोरा जायो। आरो खायसे लाइफांनि फिथाइखौ जाया
औ
खायसे लाइफांफोरखौ मानसिफोरा ओंख्रि संनानैबो जायो आरो
औ
बेबायदि लाइफांफोरखौ जों मैगं होननानै बुङो
औ
आरो खायसे लाइफांनि बिलाइखौ फिथाइखौ आरो खायसेनि बिबारखौ मानसिफोरा ओंख्रि संनानै जायो आरो
औ
आरो दंफांजों मानसिया न' लुयो आरो गोबां बेसाद मुवा आइजेंफोर बानायनो हायो जेरै सियार टेबोल बेन्स डेक्स सौकि तुल खामफ्लाय नांगोल जुंगाल बायदि रोखोमनि मानसिफोरा बाहायनो थाखाय मुवा बेसाद बा आइजें बानायनानै लायो आरो
औ
बिदिनो लाइफांफोरा जोंनो थांना थानायफोरावबो गोबां हेफाजाब होयो मानो होनबा जों थांनानै थानायाव जोंनो हां नांगौ जायो हां नङाब्ला बार नङाब्ला ब्ला जों थांनानै थानो हाया बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांफोरा गोबां जोंनि गोनांथार बेसाद होननानै बुंनांगोन आरो
औ
दा नोंथाङा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो
औ खायसे बिफां लाइफांफोरा जोंनो थांना थानायाव गोबां हेफाजाबबो होयो
औ
खायसे खायसे बिफांफोरा बेसेन गोसा दंफांफोरबो दं जेरै साल सिगुन दंफांफोरा बेसेन गोसा दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो जोंनि हां लानायाव नांगौ जानाय अक्सिजेन गेसखौ जोङो मोनो
औ
आरो दंफां लाइफांफोरा जों हां हगारनायाव जोंनिफ्राय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ लायो बिनिखायनो जोंनो थांना थानो थाखाय थाखाय दंफां लाइफांनिबो गोनांथि जायो
औ
आरो आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय जोंनो गोग्गो बारनिबो गोनांथि जायो बेखायनो जोंनो दंफां लाइफांनि गोनांथि दंफां लाइफाङा जोंनो हां लानाय आं हगारनायनि अनगायैबो गोबां जोंनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोनां जानाय जननायनि थाखायबो जोबोर गोनांथि
औ
दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बन बानायनानै बिजों ओंखाम ओंख्रि सं नाय जायो
औ
आरो बंफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो न' लुनो थाखाय बाटामबो बानायनाय जायो
औ
बेबायदिनो दंफां लाइफाङा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोबोर हेफाजाब होयो
औ
जोंनि सोरगिदिं दंफां लाइफां गैयाब्ला जों आबहावायाव जोबोद गोहोम खोख्लैनो हागौ
औ
बेखायनो दंफां लाइफाङा जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथि
औ
बिखायनो जों सानफ्रोमबो बंफां लाइफां गायनो हानांगौ
औ
हाग्रा बंग्रा आरियाबो जिब जुनार फिसिनो थाखाय गांसो महरै जिब जुनारनि थाखाय गोनांथि जायो
औ
खायसे खायसे लाइफांफोरनिफ्राय मुलिबो बानायनाय जायो जेरै थुलुनसि बिफांनिफ्राय मुलिबो बानायनाय जायो थिग बेबायदिनो बं-बंफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथाइबो होयो जोंनि सोरगिदिं बंफां लाइफांजोंनो बुंफबनाय बेखायनो बुंनांगोन जों बंफां लाइफाङा जों आरो मानसिजों जोबोर खाथि सोमोन्दो दं होननानै
औ
मानोना जों थांना थानो थाखाय जोंनो गोग्गो बारनि गोनांथि जायो
औ
आरो हां लानो थाखाय जोंनो अक्सिजेन गेसनि गोनांथि जायो अक्सिजेन गेसखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो
औ आरो खायसे लाइफांफोरखौ मैगं संनानैबो जायो जेरै लाइ लाफा बेसर फाथो बेफोरखौ उम रुनानै बा एवनानै जों जायो।
औ दंफां लाइफांनिफ्राय बायदि फारनिचारबो बानायनाय जायो।
उम
दा बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै
औ दे